हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों?
नै आंबो दं ओरैनो जुदि नोंथाङा फ्रि अब्ला जुदि नोंथाङा फ्रि अब्ला नोंथाङा आं जों आथिखालाव बि गियाननि बिहोमानि सोमोन्दै दसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जों जागायनोसै नामा?
औ जागायनोसै।
नोंथाङा मिथिगौना आथियालनि आथिखालनि मुगाखौ गोनोखोनि मुगा बुङो होननानै?
औ नोंथां मिथिगौ मानोना जों बयबो नुबोगासिनो दङ' नालाय दिनैनि मुगायाव सुबुं माहारिया बिगियाननि गेजेरजों गोबां जौगानो हमदों।
औ नंगौ नोंथां आथिखालाव जों फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै उन्दुलांनायसिमहालागै जोंनि मोन फ्रोमबो खामानियावनो गोनो गोनोखोनि हेफाजाबा एंगार हायि जानानै दङ'।
औ नोंथां गोदोनि समावथ' सुबुङा हाग्रा गेजेरावसो हा ना नोंथां।
औ
आरो न' बां लुनो आबाद मावनो रोङामोन गोदोनि मानसिफोरा।
औ नोंथां हाग्रायाव मैहुर खालामनानैसो जायोमोननो।
औ नोंथां नाथाय आथिखालाव सुबुं माहारिया न' लुनानै रायजो खुंनानै समाज दानानै थानो रोंबाय नोंथां।
औ नोंथां बेनिखायनोथ' आथिखालाव सुबुं माहारिया सोलोंथाइ लानानै गिदिर गिदिर दारिमिन बिगियानारि मुवा बेसाद दिहुननो रोंबाय आरो बे फोरखौ बाहायनोबो रोंबाय आरो बेफोरजों जोंङो गोबां दावगाबोनोबो हादों।
ओ औ नोंथां। बेफोर माफोर बाहायनानै सुबुंफोरा गोबां दाबा हादों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोब्राब खामानिफोरखौबो गोरलैयैनो मावनो हादों आरोबाव जोङो गारि मथर दिहुन दिहुननायनि उनाव हान्था मेलायाबो गोरलै जाबोबाय आरो गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर दिहुननो हाबाय।
औ नोंथां।
उम नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा?
मिथिनायाथ' आं बारा मिथिया नोंथां आं बेफोरनि सोमोन्दै।
अ
नोंथाङा मिथिबावगौबा फोरमायनानै हो आंनो।
औ मा होनो आथिखालाव जोङो हस्पितेलफोरावबो मान गोबां जौग गा रोखोमनि दारिमिन माब बिगियानारि मुवाफोर दिहुनन्नानै गोब्राब गोब्राब बेरामफोरखौबो फाहामनो हानाय जाबाय।
औ नोंथां आरो हान्था मेलानि राहायाबो गोरलै जाबोनो हमदोंना नोंथां?
औ नोंथां।
नङाबाथ' गोदो लामा ससेयावनो जिउ गोमानांगौ जायोमोन। लोमजा साबा जा लोमजा साजा जाबाबो लां स्लाबनो हायामोन।
औ नोंथां आरो जोङो आथिखालाव मबाइल फननि जोहै गोबां बाथ्राफोरबो लायरायनो हायो। बेफोर गासैबो बिगियाननिनो बि होमा।
औ नोंथां।
बिदिनो जोङो आथिखाल गोदो आरो थिखालनि मुगाखौ रुजुनानै नायोब्ला जोङो आथिखालाव गोबां जौगाबोनो हादों।
औ नोंथां।
उम गोदो गोदायनि समावथ' जिबोआनो गैयामोन। मानसिफोरा मानसिफोरा जि जोम गाननोबो रोङामोन। नाथाय आथिखालाव मानसिफोरा बिगियाननि मददजों बायदिसिना रोखोमनि सि खुन्दुं दिहुननानै गावखौ बासायनो थाखाय गोबां रोखोमनि सि जोम गाननो रोंबाय
औ नं थां गोदोनि दिनाव थ' जिब जुनादखौ बुथारनानै बिनि बिगुरखौ फुनानैसो गानोमोन बिसोरो।
औ नङाबा दं दंफांनि बिलाइफोर एबा बिगुरफोरखौनो गानोमोन।
औ आरो गोदो थानायाबो बिगियान मुगानि जोहै सोलायनो हमबाय।
औ
गोदोथ' जिब जुनादखौनो गोथाङै गोथां बुथारनानै जायोमोन।
औ बिनि गोबां बोसोरनि
आरो दंफां लाइफांनि फिथाइ सामथायखौ जा बा जायो दानि गोदोनि जुगाव।
ओं बिदिनो गोबां बोसोर सम गोदोनि सुबुंफोरा गोथाङै जाबोदोंमोन नाथाय मोनसे समाव बिसोरो नुबाय जे अन्थाइजों अन्थाइ हुथ्रोद लायोबा अर जोङो होननानै बिनि उनावनो बि बिसोरो अर सुनो रोंजेनबाय आरो बेदरफोरखौ सावनानै एबा हांनानै जानो रोंबाय। आरो गावसोरखौ गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय अर सुनानै थानो रोंबाय नङाब्लाथ' गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो जानला मोनला गोदाव सोराव थायोमोन गोजां जा लानानैब्लाबो।
औ नोंथां
उम
आरो नोंथाङा एसे मिथिबावगौबा खिथानो हागोन आंनो आङो बेफोरनि सोमोन्दै बारा थिया नालाय
औ नोंथां।
आथिखालाव जों गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखाय बिरखं बाहायो नोंथाङा मिथिखायो ना?
औ नोंथां मि थिगौ
औ बेफोरबो गासैबो बिगियाननिनो बिहोमा होननानै बुंजायो। गोदोनि दिनावथ' बिदि जेबो राहायानो गैयामोन। आथिखालाव साननानै नायोब्ला गोबां दावगानो हम बाय सुबुं माहारिया।
औ नोंथां
आरो जोङो
गैयोमोन नोंथां आथिंजोंस थाबनानै हाथियोमोन।
औ औ नोंथां आथिखालाव थेलिबिस जन रेडिअ बायदिसिना लेपटप दिहुननो हाबाय सुबुं
गोदोनि जा दिनावहाय गो गो गोजान गोजान जान जायगायावबो मोनहैसवामोन मानोना आथिं आथिंजोंसो हान्थियोमोन नालाय।
औ। दानि दिनावथ' जों गोजान गोजान जायगायाव हान्थिनो थाखायब्लाबो बिरखं नि जोहै दसेनो सहैनो हानाय जाबाय। बे फोर गासैबो बिग्याननिनो बिहोमा।
दैै।
औ। नोंथां। नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे बाथ्रा मिथिनो हादों।
औ नोंथां। नोंथांनिसिम गोज जोननाय थाबाय आं नोंथांजों। बिगियाननि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां बाद मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय। सिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो। औ बिदिब्ला जों
बा आं नोंथांजों सावरायबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला जों दिनैनि बे सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां उनावसो उनाव समफोर मोनोब्ला नोंथाङा आंनो बेफोरबायदिनो मोजां माबानानैहाय रायलायनो हागोन नोंथां
औ दे होमबा नोंथां
दे नोंथां